नोंथां।
खोनादो नोंथाङा? औ नोंथाङा मा खालायबाय दङ दा?
नै नोंथां आं दसे ओरैनो बायहेरायाव ओंखारना बारा जागासिनो दङ।
औ नोंथाङा ओंखाम जाबायानो जाया?
ओंखाम जाबाय नोंथां।
ओमफ्राय नोंथां लाहानाव माइ गायनाया जोबबायना जोबथ'वाखै?
जोबबाय नोंथां जोबबाय औ।
दा एसे फोरबोफोरनि बागै खोन्थानो हागोन नामा?
फोरबोफोरनि बागैना नोंथां?
औ। औ एसे फोरमाना होलै नोंथा?
औ गिबियावनो आङो बैसागो फोरबोनि बागै एसे फोरमायनानै नोंथां
औ।
औ बैसागु फोरबोखौ आसाम रायजोआव गोदोनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दङ। नङा होनबा नोंथां? बे बादिनो बैसागु बोथोराव मोसौफोरखौ थुखैनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ।
मोसौ थुखैनायनि सिगां बायदि रोखोमनि काजलगुरि हालदै फान्थाव पानेलाव बायदिफोरखौ बुथुमना फिसा फिसा गल गल साखा महरनि हानानै लाग्रोनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ आरो बेजों लोगोसेनो फिसा फिसा औवानि आरं बानायनानै माला बायदि माला बानायनानै लाग्रोयो नङा नोंथां
औ लायो
औ आरो बेबादिनो जेरै दिग्रि लिरथि बिलाइ माइ खेथि बिलाइफोरखौबो बुत समना लाग्रोनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ।
औ। आरो थिग बे बायदिनो मोसौ फोरबोखालि मोसौफोरखौ दंग' फारसे बा दैसा फारसे लाना थांनानै जों थुखैहैनाय जायो नङा होनबा नोंथां
औ
औ थिग बेबादिनो मोसौ थुखैनाय समाव फान्थाव ओ ओ काजलगुरि हालदै बायदि बायदिफोरखौ सारना होनानै दिगिलि लिथि बिलाइजों थाफलियाव बुनानै जोङो मोसौखौ दिगिलिथिया मोसौनि मुलै होननानै बोसोरै बोसोरै बारायलांबाय था होननानै जोङो थुखैनाय जायो नङा होनबा नोंथां
औ
औ आरो थिग बेबायदिनो बैसागु बोथोराव जों गासैबो बोराय बुरै गथ' गथाइ गासिबो ज' ज' जानानै रंजायो नङा होनबा नोंथां
औ रंजायो
औ थिग बेबायदिनो बैसागु रंजानायाव जों खाम सिफुं फुं जथा सेरजा बायदि बायदि थरखाफोरखौ लानानै जोङो बैसागु रंजानाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ
औ थिग बेबायदिनो जोङो बैसागुफोराव गासैबो खाना जालायो गासिबो गोदान गोदान ओ गस्ला लंपेन्ट गामसा बायदि बायदि गानलायो नङा होमबा नोंथां
औ
औ थिग बेबायदिनो जों गासिबो गामसा आर'नाइ हिनजावसाफोराबो दख'ना फालि बायदिसिना लानानै जोङो बैसागु रंजानो ओंखारलाङो नङा होनबा नोंथां
औ
औ थिग बेबायदिनो गामिल' नङा गुबुन गुबुन गामिफ्रावबो जों न'खर न'खर थांनानै मोसाहैनानै जा रां एसे माइरं एसे हरो बेखौ लाना फैनानै बैसागु जोबनायनि उनाव जोङो जयैनो खाना जालायो नङा होनबा नोंथां
औ
औ बेबायदिनो जों बैसागो फोरबोखौ ओ फालिनाय जायो नङा होनबा नोंथां
औ
औ आरो आं नैथियाव नोंथांनो मागो दमासिनि बागै एसे फोरमायनो सानदों फोरमायजागोनना नोंथां?
औ फोरमायजागोन नोंथां।
औ जों मागो दमासि फोरबोखौ पुस दाननि जोबथा खालारनिफ्रायनो फालिनाय जायो नङा होनबा नोंथां?
औ!
औ आरो जों मागो दमासियाव थलपात जाखांनायनि अखानायै फुङाव न'खरनि गासैबो ज' जानानै जों भेलागुरु सावो नङा होमबा नोंथां?
औ सावो।
औ बे बेलागुरुखौ जों दुब्लि फोथाराव गथ' गथायाइ न'खरनि गासैबो ज' जालायनानै माइ आबाद मावनानै जेनेबा माइ हाखांनाय बेयाव थानाय नारा नङा नोंथां नारा
औ
औ नाराफोरखौ जों बुथुमना लाना फैनानै न'खराव दोनफैनानै जिं जिं औवा होनानै ओ औवा होनानै बा औवा खानानै गेजेराव नाराखौ होनानै जों भेलागुरु महर खालामनाय जायो नङामोन नोंथां?
औ
जेरै बे भेलागुरुखौ माइहुं महर जेरै गोजौथिं फिसा गाहायथिं गेदेरै ओरै माइहुं महरै खालामनाय जायो नङामोन नोंथां?
औ
औ आरो बे भेलागुरुखौनो जों न'खरनि गासैबो ज'जाना दुगैनानै सावनानै जों अर सायो नङा होनबा नोथां?
औ सायो
औ बे भेलागुरुखौ ओ अर सावना सायोब्ला गोजांनाय खारो आरो बेमार आजार जाया होनना जों फोथायो नङा होनबा नोंथां?
औ
औ आरो बे भेलागुरु सावनानै जा- ओ औवा होदोंमोन बे औवा खामफ्रामनायखौबो जों आबाद मावनायफोराव लांनानै थुना दोनहैयो जाहाथे आबादफोरा मोजां जायो रावनिबो नोजोर नाङा एम्फौ नाङा होननाय नङा होमबा नोंथां?
औ
औ गोदो गोदायनिफ्रायनो जों नुबोगासिनो बेबादि अरखामफ्रामनाय माने आदा खालामनाय औवाखौ लांनानै जोङो आबाद फोथाराव थुना दोनहैनायखौ नङा होनबा नोंथां?
औ
औ आरो थिग बेबायदिनो जोङो ओ मागो दमासिनि से खालाराव जों गासिबो गेदेर गेदेर सुबुंफोरखौ बा न'खरनि गेदेरफोरखौ जोङो मान होयो। नङा होमबा नोंथां?
औ
खुलुमो बोर लायो बिसोरनिफ्राय बेबायदिनो आरो मागो दमासियाव बायदि रोखोमनि जों फिथाफोरखौबो सावनानै जायो नङा होनबा नोंथां?
औ जानाय जायो।
औ थिग बेबायदिनो फिथाफोरनि गेजेराव जेरै थावनि फिथा एन्थाब फिथा हासुं फिथा होगुमा फिथा आरो नालेंखरनि लारु सिबिंनि लारु सौराय आखाइ बायदि बायदि रोखोमनि जों फि थाफोरखौ सावनानै जायो नङा होमबा नोंथां?
औ
औ दाथ' आथिखालाव आरो गोबां रोखोमनि बायदि बायदि फिथाफोरखौ जोङो न'खराव सावनानै जानायखौ जों नुबोगासिनो दोङो नङा होम्बा नोंथां?
औ
औ थिग बेबायदिनो जों आरो मागो दमासियाव ओ आलासिफोरनियाव जोङो आलासि फोरनियाव जोङो टारमाने ओ आलासि जाहैयो नङा होम्बा नोंथां?
औ जाहियो।
बेयावनो जों जेरै बेदर ओंखाम ना दाउ बेदर बायदि बायदि रोखोमनि जों बायदिसिना आदारफोरखौ जों जायो नङा होम्बा नोंथां?
औ
औ थिग बेबायदिनो जोङो मागो दमासि फोरबोखौबो जों खुंनाय जायो नङा होम्बा नोंथां?
औ
औ दा नोंथाङाबो आनो एसे ओ फोरमायनो हागोन नामा जे जोङो आबादखौ माबादि मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरोंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
फोरमायना होलाय नोंथां
औ जेनेबा माइ आबादनि बागै एसे फोरमायना होनोसै आं
दे नोंथां फोरमायना होलाय
औ जेनेबा दा माइ आबाद मावनोथ' जोंनो दा हा नांग्रोगोन ना फास्टावनो
औ नंगौ नोंथां।
ओ जेनेबा दा न'आव थाब्लाबो मोजां जेनेबा गैयाब्लाथ' जोङो हाखौ बायग्रोना लानांगोन ना जेनेबा दा जेनेबा दां बायग्रोना लाबबाय आरो ना हाखौ बे हायाव जेनेबा बिफां लाइफां थायोना बेखौ साफा खालामग्रोना लानांगोन आं एबा बेनि उनाव जोङो बेयाव हाल एवग्रोगोन आरोना बेनो
औ
औ ओमफ्राय दा माइ गायनाय होनब्ला जों खुथियाखौ नांगोन ना जोंनो खुथियाखौ जोङो जेनेबा दा हाथायनिफ्राय बा न'आव था न'आव आगोल गायनायफोरखौ दोननोबा बेबाबो जायो जेनेबा दा हाथायनिफ्राय लायदों हाथायनिफ्राय लायबा जोङो बेखौ लायखांनानै बस्थायाव सोना ओ दस दिननि थाखाय जेनबा दैयाव दोननांगोन आरोना
औ
दैयाव दोननानै जोङो बेखौ ओ थिखांनानै हायाव दोननांगोन इबार ओमफ्राय बेखौ थास' बिलायबा ओ लाय बिलायदो जोङो खोबना दोननांगोन आरोना जेनेबा गाजा ओंखारो आरोना गाजा ओंखारनो थाखाय औ जेब्ला बियो गाजा ओंखारगोन बेखौ जोङो फोथाराव लांगोन लांनानै ओ जों फोथारखौ आरो हाल एवनानै ओ जोङो थालिर बिफांबा मैदों मै-मैजो माने खमान खामग्रोना लानांगोन आरो ना हाखौ
औ नंगौ नोंथां।
बे ओमफ्राय बे जेनेबा जोङो माबा मानो खोथियाखो लांबायना लांनानै बेयाव माने सारना होनांगोन आरोना जेनेबा बिधानखो माने खैथानि बिधानखौलांबाय ना बेखौ ओमफ्राय सारना होनानै जेब्ला बेयो खोथाया गोदोर जागोन आरोना अब्ला जोङो बेयाव माने बोरमा मोसौआ जायै रखम बेरा होनांगोरो बेरा
औ नंगौ नोंथां
औ बेरा होखांनानै जोङो बेयाव माने ओ हासार होनांगोन आरोना गोदोर जानो थाखाय खोथाया औ।
औ।
बे खोथिया जेब्ला गोदोर जागोन आरोना अब्ला जों बेखौ हाजिरा बा कामला लानानै माने फुनो नांगोन आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
औ। फुनानै बेखौ जोङो ओमफाय दुब्लियाव आरो हालेवनानै माने बे फुनाय खोथियाखौ जोङो माने ओ माइ गायनायफोरनो माने रानना हैनांगोन आरो ना मुथा सिस
औ नंगौ नोंथां औ।
दब्ला दब्ला माने रानना हैनांगोन आरोना।
औ।
औ। ओ जेबो ओ जेब्ला बे माइआ माइ गायनाय जायो जा जानायनि उनाव बे माइआ गोदोर जाब्ला जोङो बेयाव दै होनांगोन आरोना।
औ।
रोजाबथाय हैखांनानै जोङो जेनबा ओ उम मायाथ' एसेब माने मा होनो बेखौ एम्फौ जायो न' माइ जाग्रा एम खौ जेनेबा ओ बेनि थाखाय जों मुलि होनांगोन बा हासारबो नांगोन मोजां जानो थाखाय ओमफ्राय आरो बेयावबो जोङो माने बोरमा मोसौ जायै रखम बेरा होनांगोन आरोना।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बेरा होखांनानै जेब्ला बे माइया गोदोर जानानै जेब्ला ओइटि पार्सेन्ट बा सेबेन्टि पारसेन्ट मोननो मोनो आरोना।
औ।
मोननायनि उनाव बेखौ जोङो मेसिन बा आ ओ खासिदो हानांगोन आरोना। दानि जुगावथ' बांसिन मेसिनानो सलियोना बुहुद मेचिन अंखारबाय ओ जेनेबा दा मेसिना जागायावनो मारानबो नाखायो
औ।
ओमफ्राय जेब्ला जोङो दा खासिदो हाबाय हानानै बेखौ ट्रेक्टर बा थेला बा माने मांसियाबो लाबो आरोना।
उम नंगौ।
उम बेखौ न'आव लाबनानै माने नानो नांगोन आरो ना ट्रेक्टरजों बा मोखौदों मोखौजों
औ।
खौ नाखांना जोङो बेनि जेब्ला मा माइ नाखानानै माने माइखो एक्सट्रा जों मा होनोमोन बेखौ जिगाब जिगाबखो एक्सट्रा खामनांगोन आरोना।
औ
औ ओमफ्राय माइखौ जोङो माने हस्टेलाव सोना दोननो हागोन ना होनना उनाव लागै उनाव जानो थाखाय औ ओमफ्राय जेबा माइ माने जिगाब ओंखारदों ना बिनि एक्सरे खालामना दोनना जिगाब
औ
बे जिगाबखो जोङो बे जिगाबजों जोङो माने ओ मासरुमनि माने खेति खामनो हायो आरोना माने मास नि आबाद मावनो हायो बे मासुमखौ जों मावनो हाथ हाथेबा हाथो फाननानै गोबां रां आरज्रिनो हायो आरोोना
औ
औ बेखिनिखौनो फोरमायनो होन सानदों आरो ना
औ नंगौ नथांथारैनो
औ जोंनाथ' टाइमाबबो जाबायना नोंथां
औ औ नोंथ' नोंथाङा जाबायदि फोरमायदों नोंथांखौ साबायखर बाहरबाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो औ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ